हेलौ' नोंथां औ
गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय गिबियावनो
गोजोन मोनाबिलि नोंथां
औ आं नोंथांजों दान्दिसे सम जोंनि भारताव जे मावनाय आबादनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ होनो हागोन नोंथां
औ जोंनि भारत हादराव दा आथिखालाव ब्रैजिबा जौखोन्दो एबा ब्रैजिस्नि जौखोन्दो सुबुंफोरानो आबाद फोथारजों ना नांथाबनानै थानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खौ खुंबोगासिनो दंङो आरो बेनिफ्राय आबादा जोंनि बे ओनसोलाव बोथोर लानानै बोथोर जोंङो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद आबाद मावनाय जायो जेरै दैज्लां बोथोराव जोंङो माइ आबाद मावो आरो बिनि अनगायैबो जोंङो मेसें बोथोराव ओरैनो जाग्रा मैगं जाजाग्रा बेफोरबायदि गोबां फसल जोंङो मावनो मोनो जोंङो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद होननानै बुंङोब्ला जोंङो ओ माइखौनो ओ बांसिन जोंङो माइखौ गायनाय जायो। बेनिखायनो जोंङो माइ खौ माबोरै गायो एबा म माइखौ जोंङो माबोरै ओ गायो बेखौनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ सावराय जागोन नोंथां
औ दे नों आङो गिबियावनो फोरमायग्रोनोसै जे माइखौ गायनो जोङो नो गोनांब्ला गिबियावनो खोथियाखौ जोङो खोथिया जोङो गायनांगोन जों खोथिया फोनांगोन बिनि थाखाय जोङो खोथिया फोनो थाखाय ओमफ्राय जोङो गिबियावनो ओ जोङो माइलि सोमना लानांगोन आरो माइलिखौ जोङो सोमनानै ओ फुख्रि एबा दैमा गाथोनाव जोङो हरनैनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरोना जों माइलिखौ फाथोनि बस्थायाव जाहाथे बेयाव मोजाङैनो दैयाव सोम सोमना दोननाय जायो आरो ओ मायोबा मोनसे अन्थाइ एबा खुन्थि दोननानै जों बेखौ दै सिङाव थब्ल' होनानै हरननि थाखाय दोननाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला हरनै जागोन बे माइ माइलिया अब्ला जों बेखौ बोरियाव बोरियाव बोखांनानै दान्दिसे सम थामबा ब्रै घन्टा जों बोरियाव दोननाय जायो बिनिफ्राय जेब्ला
नोंथां थाम बा ब्रै घन्टाखौ मानि थाखाय दोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
दा माइआव थानाय दै दैया एसे रानखाङो एसे रानखांनायनि उनावसो जोङो बेखौ हायावनो जोङो न' सिङाव लांनानै एबा माबा मोनसे थिं गोनां न'नि सिङाव जोङो बेखौ दोननांगौ जायो बिनिफ्राय जोङो सिङाव जेबो बस्थाफोर एबा गुबुन बग्रा प्लास्टि प्लास्टिकनि बग्रा बवाजासे जोङो हायावनो ओरैनो फेननानै होनाय जायो नै एबा थाम इन्सि गोजौ खालामनानै जोङो दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय थाम इन्सि फेनलांनि उनाव जोङो बेयाव थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइखौ जोङो खोबनानै सायाव आरोबाव फाथोनि बस्थाजों खोबनानै दोननाय जायो बिनिफ्राय सम सम जोङो बेखौ नोजोर लानांगोन जे जा माइ माइलियाव दैया रानखांङा बेनो थाखाय जोङो नोजोर लानांगोन मानोना दै थांनाय रान थांब्लाथाय बेयाव मोजाङै गाजा बेरा जेब्ला गाजाया बेरा अब्ला खम बेरगोन अब्ला खोथियाखौ
हेलौ नोंथां नोंथाङा मानि जाहोनाव दैयाव सोमनो गोनां जायो एसे
औ जोंनियाथ' माइआ दैयाव सोमनायनि जाहोनानो बेनोदि औ जोङो जा माइ फिथाइ बेखौ जोङो गाजा बेरहोनांगोन जेब्ला गाजा बेरहोगोन अब्लासो ओ बे खोथियाखौ जोङो ओ खोथिया महरै बे माइखौ जोंङो खोथिया महरै मोनगोन नालाय जोङो बेयाव गाजा बेरहोनांगौ जायो जेरै ओंखायनो जोङो ओ बेखौ दैया सोमनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय दैयाव सोम सोमनानै जोङो बेखौ बोरियाव हरनै दोननाय जायो हरनै दोननायनि उनाव जोङो बेखौ बो खांनानै ओ
थ' नोंथां ओ नोंथाङा दि ओ जेनेबा माइखौ माइ गोजाबनायखौ हरनै दोनो होननानै फोरमायदों ओ बे हरनै दोननायाव मायबाफोर ओ प्रब्लेम जायो नामा?
बेफोरबायदि उसुबिदा ओ उसुबिदायाथ' गोबां दोङ हलेबो नोंथां ओ उसुबिदाया बेनो जे नोंथाङा बेखौ जोथोन लानांगोन आरो ना जोथोन लानो गोनां जायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ फोनो थाखाय जों लानानै थाङो दुब्लि फारसे फोनायनि सिगां जोङो जो दुब्लि फोथारखौ जोङो खारायग्रोनानै लानाय जायो जायखौ जोङो सैनै एवना नै लानाय होननानै बुङो बेखौ जोङो सैनै एवखांनायनि उनाव जोङो दैखौ एसे मोजाङै फोराननानै ओ हाब्रुखौ फोमोननानै जोङो
नोंथांमोननि फोथाराव ओ दैनि ओ प्र प्रब्लेमफोर जायो नामा जेनेबा गोबां बोथोरफोरावनो दैज्लांबाबो अखा अखा हाया जायो बा खायफाया मेचिनजों सारनो लागा जायो आरोना बेबायदि नोंथां नोंथांमोननि जा प्रब्लेम माबाफोर
उसुबिदा औ नं नंगौ नोंथां थारैनो ओ गोदोनि बोसोराव ओ थांनाय बोसोरावथ' जोंनि ओ ओनसोलाव अखाया ओ फैयाखैमोन जेनेबा जोंनि दंग' ओ जायगा फोरावबो जोङो अखाखौ एबा दैखौ जोङो मोनाखैमोन जायनि जाहोनाव जोङो आबाद मावनाय एसे गोब्राब जादोंमोन बेनिखायनो जोङो दंग' एबा फुख्रिफोरनिफ्राय दैखौ जोङो बोखांनानै माइखौ ओ दै थोब्लेट माब्लेदावनो गायनो गोनां जादोंमोन आरो
औ औ
बेनि अनगायैबो जोङो माइखौ आं नोंथांनि एसे फोरमायनो जेनेबा माइखौ जोङो ओ खोथियाखौ जेब्ला फोखांगोन अब्ला जोङो फोखांनायनि उनावबो गोबां खामानि थाबावो जोंनिया खोथियाखौ ओ फुनायनिफ्राय लानानै गायनायनि फारसे नोंथाङा खोथिया गायनायखौ ओ माबोरै गायो एबा खोथिया गायनायनि सिगां मा मा हाबा जोङो हाबाफारि जोङो मावग्रो नांगोन एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां
ओ खोथिया ओ फोनायनि आगोलावनो
न नङा नङा नोंथां जोंनिया माइखौ जा गायनांगोन बेनि आगोलाव जोङो मा मा खालाम बावनांगोन
माइखो जों आगोलाव गायनायनि बा आगोलाव गायनांगोन जों जोंनि जायथ' बांसिनानो ओ बिसंगालि जायो आरोना नोंथां बा बेबायदि बिसंगालि जानायखौ आग आगोलावनो एवग्रोनानै फोथैग्रोनानै लाग्रोयो आरोना नोंथां बेबादिनो फोथैग्रोना लानानै खोब ओ स्नि सानसो थाना थानायनि उनाव ओ बा सप्तासेसो थानायनि उनाव बेखौ फिन खनसे आरो एवफिनना लानाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ।
बेयावहाय हाखौ एसे मिजि मिजि खालामनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव। आरोबाव फिन खनसे गायनो गोनाङाव दै गैयाब्ला दै सारनानै बा अखा। हायोब्ला अखा हानायनि हादै अखा हादैजों जि एसे दै थायो बेखौ हालेवनानै। माइखौ गायनाय जायो आरो ना नोंथां आरो खायफायाथ' जावायोबो। जावनाया जावैखांनायनि उनाव आरो खनसेबाव फिन खनसे फुबावो नाथाय जोंनि जा बेबायदिखौ नुनो मोनलिया बांसिनानो खेबसेयैनो गायखानाय जायो आरोना आरो बबेबा बोरै जायगा हाफोराव जेनेबा अन्थाइ बालासिया हाफोराव माइखौ दाइरेक्लि फोनाय। जायो आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ आथि खाालावथ आथि खालावथ' जोङो मोसौजों जा हालेवनाय बेखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनो आथिखालनि मुगायाव जोङो दा गोनोखो गोखोनि गोनोखोआरि मुगा जानायजों लोगोसे जोङो ट्रेक्टर ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो दा जोङो हालेवखांनानै जोङो खामानि मोनसे खामानि थायो जोंनिया आलि दाननाय आरो खोनाय। नोंथाङा माब्ला। समाव बेफोरबायदि आलि आरो दाननाय एबा खोनायनि खामानिफोर नोंथाङा मावफेरनो मोनदों नामा नोंथाङा एब्ला मोनदों।
खामानिखौथ' मावबाय आं नोंथां मावाखै नङा मावबाय दाबोथ' दैज्लां बोथोर नालाय नोंथां। ओ दाबो जोंहाबो दाइन बिघा दाइन बिघा माइ गायनाय जायो न'खरावहाय बेयाव आङो आलि खोनाय। खामानि मावदों। मावदोंमोन ओ बेयावनो आलि दाननानै जि ओ हालेवदोंमोन जखांनाय हाब्रु बे हाब्रुखौ जावखांनानै आलियाव खोनाय जायो आरोना नोंथां।
ओ नंगो।
बिखिनियानो
औ औ बिनि अनगायैबो जोंनिया जों। माइ आबादा जोङो माइ आबाद मावखांनायनि उनाव। साफ्रोमबो सुबुंफोरानो जोंनिया बेसर आबादखौ मावो। जे बेसर आबादखौ बेसर आबादखौ माबोरै मावो नोंथाङा। मिथिगौ नामा मिथियाबा आं नोंथांनिसिम एसे फंनैसो फोरमायनो सानदोंमोन। ज
बेसर आबाद ज जोंनि जाय खम मावनो होनजायो थेवब्लाबो आङो। एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनिसिम
नंगौ।
दा जोंनिया बेसर आबाद मावनायानो जाहैगोन जि जोंनि माइ। खौ।
औ औ।
फोथाराव माइ गाय नालाय दुब्लियावहाय जोंहा जेनेबा माइखौ खौ हाग्रोजोबना लानानै बेनि बेयाव आरोबाव फिन खनसे हालेवनानै लाबावो आरोना नोंथां
औ औ
ओ बेबादिनो हालेवनानै लानानै ओ जेरै हाखौ गोबा मिसि मिजि खालामना लायो ला-लानाय जायो ओ बेनि उनाव बेसरखौ फोनाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ ओ ओरैनो नोंथाङा नखरफोरावबो ओ बेफोरबायदिनो न'आव जानो आन्था माबाफोर आबादफोर मावो एबा गोथां मैगंनि खेथिफोरनि नोंथांनि न' सुङाव नोंथाङा मावनानै ओ जा नोंथांनि नखराव बेफोरबायदि मावनाय जायो नामा एसे फोरमायनो हागोन ना
अ जोंहाथ' नखराव खेथि बाथि मावोआनो होनजायो नोंथां मानो होनब्ला जोंनिया गामियारि जिउ नालाय जोङो खेथि बाथि खामनानै जिउ खुंनो लागा जायो नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबोथ' गामियाव थायोब्ला एसेबाबो मिथिखानांगौ जानांगौ जे गामियारि ओ मानसिफ्रा बांसिनानो खेथि मावनानै जायो दा जोंहा ओ फोथाराव ओ फटल गायनाय जायो ओ फटल बाय गायनायनि बागै नोंथांनिसिम एसे फोरमायनो सानदों फोरमाय जागोनबा नों
औ औ हागोन नोंथां
ओ गिबियावनो जा पथल फुलि बेखौ मोनसे प्लास्टिगावहाय जावायग्रोनाय जायो आरो ना नोंथां ओ जावायाबाबो जायो जायहा जावायग्रोना लायो बेहा एसे मोजां जायो नाय रखम जायो मानो होन बा बिथ नोंथां बियो थांखानानै थायो नालाय ओ बेखौ ओ बारा गोबाव नेनो लागा जायो आरो ना जेनेबा
बेखौ डाइरेक जावनानै हाखौ एसे जावनानै जेनेब्ला बेवहाय पथलखौ ओ जेनेबा पटल फुलिखौ डाइरेक ओ सोनानै हाखौ बाहाय फबना होबानो जायो आरो ना नोंथां ओ बेनि सिगाङावनो जोङो ओ मोनसे फटलनि थाखाय सां बानायनाय जायो औवाजों सां बानायनाय जायो ओ दानिया बांसिनानो औवाजों सां बानायनायखौ नुनो मोनलिया ओ गोबाङानो दानिया पटल दिरुं जा दिरुं बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ औवाखौ बाहायोब्लाबो दानिया खम बायना खौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि दिनाव ओ उम बांसिनानो औवाजों बानाय ओ सां बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन
नंगौ नंगौ ओ दानि गोदोनि ओ जुगाव जोंनिया हासार होनायावबो जोङो ओ बेफोरबायदि जोङो खेथिफोर मावब्ला आबादफोर मावब्ला जोङो गोदोनि दिनाव दा ननिफ्राय मोननाय ओ हासार जेरै खानस्रिनि हासार आरो गोबोरखिनि हासार एबा मैगं थाइगंनि बिगुरफोरजों ओ बिगुरफोर सेवनायखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि समाव ओ जोङो जा बिगियाननि जोहै जोङो मोननो हानाय रासायनारि हासार बेखौ जोङो बाहायनो ओ बाहायनायखौसो जोङो दिनै नुनो मोनदों